नोंथां खोनादोंना
औ-औ नोंथां खोनादों दे
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो? जिरायनानै दं नोंथां ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङमोनब्ला आं नोंनाव मोनसे बर'नि गोदो- गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि बा मोनसे दोरोङारि आसार खान्थि बायदिबो जायो। ओ गय-फाथैनि बाहायनाय बिनि बागै एसे माबा फोर सुंद'यै मिथिगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला बे गय फाथै गय फाथैखौ लानानै जोंनि बर' गामिफ्राव बा बर' समाजाव माबायदि दोरोङारि फोथायनाय आरो बेफोरनि बाहायथि बेफोरखौ एसे मिथिनो लुगैदों आरो
ओ जोबोद मोजां मोनसे आयदा होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला गय फाथैनि बाहायथिया जोंनि बर'नि आसार खान्थिफोराव आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव माने गोदोनि
दोनिफ्रायनो सानसनो हायै समनिफ्रायनो बिनि बाहायथिया दंबोयो जों बिजाबफोराव फरायनो मोननाय बायदिब्ला जिहेतु बर'फोरा जोंना मिथिंगा सिबियारि हारि औ नोंथां नंगौ औ औ
जोङो बेफोर आसार खान्थिफोरखौ माने गय फाथैजों नांजाबनाय मोनबोयो आरो गोदोनिफ्रायनो ओ सेथियाव आं बुंनो थांगोन बर'फोरा गय फाथैखौ जोङो मान सनमाननि थाखाय बाहायो। आरो बेखौ जोङो
जोङो ओ सिबिनायफोरावबो गुबैयै बाहायो आरो थामथियाव बुंगोन ओ गय फाथैखौ जोङो जानो थाखायबो बाहायो आरोखि बे मोनसे हुदा हिसाबै औ नंगौ।
औ औ
औ औ अब्ला आङो गिबिखौ आङो फंसे सला गुसुङै बुंनो सानगोन आरो जेनेबा माबोरै आसार खान्थिजों सोमोन्दो गोनां बर' हारिया जिहेथु जोंना गोदोनिफ्रायनो ओ मिथिंगा सिबियारि मोनसे हारि गय फाथैखौ ओ बे हारिया एबा जोंनि हारिया ओ मा होनगोन बेखौ जेन'बा मोनसे खान्थि औ औ बाहायनाय हिसाबै सिबिनो
एबा
एबा मान बावनो थाखाय बेखौ माने होयो आरो गेदेरफोरनो औ औ औ जेनेबा
आरो बेनि
औ
ओंखाम जाखाङो
औ औ नोंथां
ओ मा हानगोन बे खौ बेरायनो सोरबा फैयोब्ला गिबियावनो सोंग्रोयो आरो जेन'बा नोंथाङा गय जागोन नामा होननानैहाय बे मोनसे हुदा जोंनि आसार खान्थिनि ओ जेब्लाबो सोंग्रोनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जेरै
जेरैहाय
बर'फोरनि जिखि खान्थिफोरानो जायाथों मानो जेरै दोरोङारि खान्थिफोर जेरैहाय हाबा खान्थि बबेबा मोनसेनि ओ सावरि बादालियानो होन बेनिफ्राय न' गोदान हाबनाय आरो बायदि बायदि आसार खान्थिफोराव बर'फोरा गय आरो फाथै गैयाब्लानो माने ओ सिबिनाय खान्थि एबा मानसि सोंनाय खान्थियानो आद्रा जायो होननानै गोदो गोदायनि बर'फोरा फोथायो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ औ जेरैहाय औ औ जेरैहाय बैराथिफोरखौ गय खावनायनि खुगा मेथाइ फोरबो जों खोनानो मोनो बैराथिफोरा गुबै हाबायाव माने गय खावनायनि बिबानखौ लायो बेनिफ्राय हिनजाव गोदान बराय
ङो बरायनायखौ औ नोंथां
फोरमायहरजासिगोन नामा।
औ दा नोंथाङा जाखिनि होनदों नोंगो बाथ्राया दा बेफोरबायदिनो आंनि माखासे मिथिनायावबो बिदिनो हमनानै मोनदों ओ जोंहा गय फाथै बाहायनाया मोन से बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि नेमखान्थि आरो मोनसे नेमखान बिनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरनि सामफ्रोमबोनि मोनसे जाग्रा जामुं बायदि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आ रो ना। गोबां बर' गामिफोरावनो जोंहा गय बारि बागान दं आरो जोंहा जेरैबायदि नोंथाङा होनदों जि बर'फोरा मिथिंगा सिबियारि
औ औ
दा बेफोरबायदि मिथिंगा सिबिनायखो लोब्बा लाखिनानै जोंहा गोबां माखासे गय फाथैखो नेमखान्थि बादियै सिबिनाय बावनाय बादियै बाहा बाहायबोनाय बेफोरफोरखो नुनो मोननाय जायो।
औ औ
बि फोरनिनो मोननैसो आंनि मिथिनायाव जोंहा बर'फोरा औ नोंथाङा जेरै बुंदों गिबियावनो जोंहा माबा मोनसे न' फसंनोब्ला जोंहा गिबियाव गय फाथै जरासे गय थाइनै फाथै गांनै जरासे जायो होमबा गय फाथै जरासे खलब बावग्रोनानै जोंहा बिनि गेजेरजो माखासे आर'ज लानानै न' फसंनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माबेबा गोजान जायगा दैमा आरिफोर बारनानै थांफेरि जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला बै दैमाखो बारनायनि सिगांबो जोंहा गिबियावनो गय फाथै जरासे होनानै बेखो बावनानै आर'ज गाबनानै बे दैमाखौ बारनाय जायो। दा बेफोरनि अनगायै बो जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोराव जोंहा गिबियाव माइ गायनाय जायो बे माइ गायनाय समाव जोंहा गय फाथै माइ गायनायनि सिगां समाव जोंहा मा खालामनाय जायो ओ गय फाथै जरासे होनानै बे माइ गायनायनि सिगां माइ गायनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला बाफोर देग्लायनि बोसोराव माइ आबादा मोजां जायो बेफोरफोरखो जाहाथे जेबो खहा जाया बेफोरखोनो लानानै मोनसे आर'ज गाबनाय बादियै जोंहा गय फाथैनि बाहायथिखो नुनो मोनो।
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो माइ हानाय समावबो जोंहा गय फाथै जरासे बावनानै आर'ज गाबनानै माइ हाग्रोनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेफोरबादिनो गोबां नेमखान्थि लायै बर'फोरा गोबां गय फाथै बाहायनायखौ नुनो मोनो। मोनो। जेरै जोंहा हाबा खेराइफोरावबो गय फाथैनि बाहायनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो। बे गय फाथै गैयाब्लाथाय मोनसे जे जोंनि बे बर गामिनि बा बरहारिनि समाज आसार खान्थिफोरा मोनसे आबुं नङा होननानै आंनाव साननाय दं आरो माने। जिहेथु जोंहा गोबां बर सुबुंफोर फोरानो गोदोनिफ्रायनो गय फाथैनि बाहायथिखौ गोबां हाबा एबा खामानिफोराव बाहायबोनाय जाबोदों नालाय दा गय फाथै गैयाब्ला जोंनि बर बर हारिनि आसार खान्थिफोरा थारैनो आंनि मिथि आबुं नङा बायदि होननानै
औ औ नङा नोंथाङा आबुं नङा औ।
दा जोंहा बर गामि होननाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंनि गेजेरावनो बे गय फाथैनि बारि बागानफोरानो गोसोआव फैग्रोयो आरोना। जेरैहाय मोनसे बर' गामि होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गय फाथै बारि बागानाथ थाखायोआनो।
थाखायोआनो औ।
जोंहा बर' गामि ओनसोलफोराव गयनि बागान बेफोरखौनो नुनो मोननायबो जायो। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबादिनो मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै बर'फोरा रायजो जाबोनायखायनो मिथिंगानि बे बेसाद गय फाथै बाहायनायखौ गोबां माने गोजौ थाखो सिम गोजौ मान होनाय हिसाबै बाहायनायफोर जायो आरो आंनि मिथिनायाव।
नंगौ नंगौ नोंथां सैथो।
थाङाबो मोजांखौनो फोरमायथिबाय मोजांखोनो बुंदों गय फाथै नि बाहायनायफोरा माबायदि। दा आं बेखौनो मिथिबावनो लुगैदों जे नोंथांनियाव जोंहा गय फाथैखौ बाहायनानै बा गय फाथैखौ नेमखान्थि हिसाबै सिबिनाय बाउनायनि अनगायैबो जोंहा बे गय फाथै खौ लानानै माखासे नखराव रांखान्थियारि जौगानाय आरो हेफाजाब मोननो हादों नामा? बेफोरनि बागै एसे सुंद'यैनो बुंफुरना होनो हागोन नामा?
नोंगौ जोबोद मोनसे मोजां सोंथि होननानै आं सानगोन जिहेथु बे सोंथिखौ जों गिबियावनो सावरायनांगौमोन थेवब्लाबो उनावब्लाबो जोङो फंनैसो आं गुसुङै माने बिनि सोमोन्दै खेंफोरथि होनो सानबाय आरो जिहेथु गय फाथै होनोब्ला खालि जोंनि आसार खान्थियावल' नङा दिनैनि दिनाव रांखान्थि रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो बेखौ मैखोमैनो बानायनो नुनो मोननाय जायो जेहेतु दिनैनि दिनावहाय ओ पनायसे गय ‌‌एबा सेरसे गयनि बेसेना गोबां जानानै फैबाय माब्लाबानि समावथ' ब्रैजि रां ब्रैजिबा, बाजि रांसिम थाङो आरो। जायगा लायो जायगा। बेनिफ्राय आरो जोङो गोबां बिबांनि गय बिफां गायोब्ला एबा गोबां बिबांनि गय फिथाइ मोनोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। बोसोरावनो गोबां लाख लाख रांबो आरजिनो हागोन जाय जोंनि न'खरनि
आरो बिनि अनगायैबो फाथैफोरखौबो जोङो गोबां गुवारै बाहायो आरो जेन'बा दारिमिनारि लेबेलसिम एबा जोंनि ओ गोनोखोआरि जि लेभेलसिम बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो रां आरजि नायनि बेलायाव आरो जेनेबा आं बे सुंद'खौनो बुंबाय आरो
औ नोंथां। नोंगौ बा थ्राया दा जोंहा समाबो जाबाय आ रो एसेबां माने गोलाव जे बुंबाय थायोब्ला जोंहा बाथ्राया जोबनो थाङा
जोबनो थाङा औ
दा उनाव सावरायलायनोसै बिदिब्ला नोंथां समाबो जाथ'बाय औ दे होनब्ला लाखिथ'नोसै